थां खोनादों ना औ औ औ औ ओ गोजान सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासि थाबाय नोंथां औ औ
उम नोंथांनो आङो जेनबा माबा नोंथाङा माबाफोर आबाद मावो नामा बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
नोंथां आं फोरमायग्रो सानबाय नोंथां जेनेबा नोंथाङा खोनासंलांबानो जाबाय आरो नों थाङा उनाव बुंलांबानो जाबाय ना नोंथां औ जेनेबा आङो दा दैलां बोथोरनि आबादखौनो बुंनो सानदों नोंथां जे जे दाथ' जोंहा दैज्लांनि बोथोर नालाय बेनि थाखायनो बेखौ बुंलांसां
मा होनो जोंहा दा दैज्लां गायनाय फुनायनि सम जोंहा गायनाय फुनायनि मु अभबाव जोङो बे माइनि आबादखौनो फोरमायनाय बायदि फोरमायनो सानदों आङो जेनेबा बयहाबोथ' दा गायनाय फुनायनि सम नालाय सोरनिबा गामियाव आलदा सोरनिबा गामियाव आलदा जायो जेरै जोङो मा होनो गायनाय फुनायजों सोमोन्दो गोनां माखासे मा होनो फोरबो फोरबो फोरबोखौनो होनांगोन जेनेबा जोङो जोङो नांगोल जांखाफोरखौ जों होननांगोन आरो सावरि जानायफोर बेफोरबो जों बुंनांगोन आरोना गायनाय फुनायनि सोमोन्दै गायनाय फुनायनि सोमोन्दै आं बुंनो थाङोब्ला मा होनो गायनाय फुनायाथ' दा जोंहा गायासिनो द जेरै जोङो बुंनो हायो दा माइनि आबाद माइखौ जोङो माबोरै गायनांगौ आङो एथ' दिटेलसै थांला आरोना नोंथां जेनबा जों माइ माइ गायनो थाखाय जोंहाथ' गिबियावनो जों हालौ गोरनानै लानांगौ जों हालौनानै उनाव जों खारायबाय खारनायनि उनाव जों हा बिनि उनावहा सहैनानै जों माखासे हालवबाय बेनि उनाव जोङो माइ मा होनो खोथिया खुबैनो थाखाय जोंहा माइजलि दङ माइ माइज्लि बे माइस्लिखौ जोङो दुलिनिफ्राय बरनानै जोङो सानथामसो जोङो दैयाव सोमनानै बिनि उनाव बोखांनानै जो सरसे बोखांनानै जोङो अखानायनायै फैनानै होनांगोन आरोना बे फैनायावबो जायो जेनेबा जों बारिफ्राव फैनो हायो जों दुब्लियाव फैनो हायो जों बारियाव फैबा जोंहा मोजां मोजां जायो होननानै जों मिथियो बेखायनो बोरियाव बांसिन खैयो आरो सोराांसि दुब्लि खुबैनायाव जायगा गैया मानसि दुबलि फैयो जोङो बेयावबो जोङो माखासे हाखौ गोमोन खालामनायनि उनाव जोङो मासे बांद्राय रोजाबो फैनाङाना बां बयबो माने फुनायाव फुथावसै एबा माबा मोनसे मा होनो मोजां जाया होननानै जों मोनथियो बे आबाद माइखौबो माने जान जाहांला लाद्रा लाद्रा खुबैदलासै आरोना जोङो बेनि उनाव जोङो खोथिया फुबाय फुबाय देरहोबाय देरहोनायनि उनाव जोङो माइ गायनाय जाबाय जेरै जोङो माइ गायनायाव जोंहा दा आलि दाननाय दं आलि दाननायखौबो जोङो बावनो हाया आरोना बे आलि दंथारनांगोन आरोना जेनेबा जाहोननि लेबेल एबा दैनि बे बिबांखौ समानै दोननो थाखाय जोङो आलिखौ खोनाय जायो आरोोना बे आलिखौ खोनायनि उनाव जोंहा मा जायो आरिनोथाङोब्ला
आलिखौ होखाङोबा जोंहा मा होनो बेयाव माइ गायोबा जोंहा बै दैनि बिफाङा माने समायनो थायो एबा दै नांगौ जानाया जोंहा थोजासे मोनो आरोना आरो बेजों जों गायै गायै गायनानै जोंहा लास्टआव गायोबा जोंहा एबा सावरि सावरि सोरबा सोरबाथ' सावरिजों माइ गायो आरो सोरबा सोरबा हाजिरा हैनानै जों बांसिन बेसांनानै हाजिरा होनाय जों नुनो मोनदों हाजिरा होयोबा जोंहा फैसा थाखानि खरस जायो आरोना आरो जोङो खामला मावोबा जोंहा औ सरि माने जोंहा सावरि जायोबा जोंहा दिनै जोंनाव जायोबा गाबोन बैसिनाव जाहैनांगोन बेबायदि जायो आरो सावरिया माने फाला बर मावनाय जायो जों बेखौनो जों सावरि होननानै बुंनाय जायो आरो माइखौ जोङो जेनेबा जोङो गायनाय गायबाय गायनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ जोंखौ जोङो लासैनो जोङो बिनि गेजेराव जों हासारफोर सारबाय जोङो हासार सारनानै जाव माखासे मा होनो मुलि माइआ माइआ मोजां बिदां होनायनि थाखाय जों हासार सावाय जेरै जों इउरिया होननानै बुङो जों बेखौ साव खारबाय बिनि उनाव जोङो मा होनो मुलि मुलिफोर जेरै जोङो माइखौथ' माइखौथ' जों जेनेबा मा होनो एम्फौफ्रा जायोना बेनि थाखायनो जोङो माइ माइनि एम्फौ एम्फौनि मुलि साननाय जायो आरोना जाय मा होनो माइनि माइखौ जाया आरोना जै माइखौ जों एम्फौ जाबाय होनबाथाय मा होनो माइआ मोजाङै माने मोजां जाला आरोना गाज्रि जाबाय जों माइ बिदांखौनो मोनखाला आरोना बिनि थाखायनो जों माइनि नखौ जोंनो नांगौ गोनां जायो जायजों जोंहा मा होने मोननांगौ बिबां एबा मोननांगौ बिबांफोर फिथाइफोर जों मोनहैयो आरोना बेबायदिनो जोंङो बिदिनो जोङो मोजां रोखोमनि जोङो मा होनो लानांगौ जेरै जोङो मा होनो हाग्राफोर फुना होनांगौ जोङो बानलु हाग्राफोर आरो माबा मोनसे हाग्राफोर एबा मा होनो थारायफोरफोरखौ मा होनो आरो आलारिफोरजों रज'यो ना बेफोरखौ जोङो गेजेर गेजेर सुफ्लनानै होनांगौ आरो ना बेबायदिनो जोङो माइखौ जोङो बेबायदिनो नेयै नि नेनानै जेब्ला
आरो
अक्ट'बर नभेम्बर अक्ट'बर नभेमबरसोआ माे बिदां हरो आरोना बै बिदां हरनानै हरजेनो आरोना बिदिनो अरनानै जेब्ला मोनहै मोनहैनाय जाहैबाय नभेम्बर डिसेम्बर बैयाव जोङो माइखौ मोनहैनाय जायो आरोना नभेम्बर डिसेम्बराव जोङो हाहैनाय जायो बेखौ अ हानानै जोङो दुब्लियावनो दुब्लियावनो जोङो दानियाथ' गोदान मुगानि मोनथिखाबाय ट्रेक्टरजोंबो मारा होनो हायो गोदोनिया जाहैबाय कलसिला कलसिला बानायग्रोनानै रोगानानै सिलायावसो मोसौजों मारा होनाय जायोमोन ना गोदो आरो ना दा खिन्थु दानि मुगायाव जोनो हायो जेनबा ट्रेक्टर आरो दुब्लि बारियाव थांनानै एबा दुब्लियाव सोहैनानै ट्रेक्टरखौ मोनसे समान जायगा खालामबाय बेयाव मा होनो नारेंखौ समान समान हाबाय बिनि सायाव प्लास्टिक बबाय प्लास्टिकआव मा होनो माइखौ दोनबाय बजाखौ माइखौ बजा दोननायनि उनाव मा खालामखो बेयावनो मारा होबाय आरोोना मारायाबो लोगो लोगोनो ओरै फारसेजों मा होनो मा होनो माइ जिगाबा थांबाय फारसेथिं मा होनो माइ बिदाङा फैबाय आरो ना दाइरेक्ट जोङो बस खाथियाव सोनानै बसथा बसथा दोनखानानै जोङो दडाइरेक्ट दुब्लिनिफ्राय लानानै जोङो दुलियाव सफैनो हायो आरो ना नोंथां दानिया बिदि जानानै फैबाय आरो ना गोदोनि बायदि जेनेबा लाबोनानै ल सिलायाव जाबफैनानै बिनि उनाव मा होनो एकस' एकस' बजा दुइस' बजा देरस' सब'जा बिदि दा जाबनानै मा होनो ओ मारा होनायखौ जों नुनो मोनलिया आरोना बैफोर बायदि जों माइनि आबादखौ मावनाय जायो नोंथां आरो नोंथाङाब बे आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा गियान दङब्ला एबा माबाफोर आबाद मावोब्ला नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां ना
औ नोंथां दा नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायबाय जेन'बा जोंनि गेजेराव ओ आबाद मावनायखौ बेखौ मा आबादखौ मा एफ आबादखौ माबायदि मावो दा जोंनि गेजेराव बिदिनो ओ माइ आबादनि अनगाबबो जोंहा गुबुन माखासे आबाद दङ जाय खौ जोङो मावनानै मा मोनो जोङो थाइसे थायनै रांखौ जों आरजिनो हायो आरो बा जोंनि न'खराव रां रुफानि बे ओ हेफाजाब होनाय मदद होनो हानायखौ जों नुनो मोनो दा बिदिनो दङ जोंहा ओ बयनिख्रुइ सनानि बायदि आबाद होनोब्ला फाथो आबाद फाथो आबाद आरो जुंखाम आबाद बिसोर मोननैखौ जोङो सनानि आबाद मानिनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बेफोराव ओरैबायदि फैसा दङ जे ओ बियो जोंनि ओ मुलाम्फाखौ ओ जोङो मुलाम्फाखौसो नुहुरखायो आरो दा जोङ फाथो आबादखौनो होनगासो दा जोंहा बर'फ्राथ' जोंहा फाथोआ फाथोजों जोंहा गोबां मजां सोमोन्दो दं दा जोङो ओ फाथो आबाद मावनायखौ जोङो माबोरै मावो होनबा ओ जोङो गिबियाव मा खालामो ओ जोंनो हाखौथ' जोंङो हा नांखागोन आबाद मावनोबथ' जोंनो हाखौ नांखागौ दा हाखौ जोङो मा खालामो जोङो ट्रेक्रजों हालौनाय साबसिन आरो दा नांगोलजों हालौबा जोंहा बांद्राय मोसौजों हालौबा बांद्राय जोङो हाफोरखौ मुजिहोनो हाया दा बिनिखायनो जोङो ट्रेक्टरजों बेखौ हालेवनाया साबसिन दा बिदिनो जोङो फार्स्ट गिबियाव जों मा खालामनांगौ ओ नांगालाव ट्रेक्टरावबो गोबां रोखोमनि नांगोल दङ जोङो गिबियाव जोङो हाया एसे गोराब्ला जों बेखौ मोनसे ओ थोरसि बायदि ओ नांगाल दं आरो जों बेजों हाफ्लेेजोबनांगौ हाखौ आरो बिनि उनाव जों मा खालामनो हायो ओ बिनि उनाव जोङो रटारखौ सोनो हायो आरो दा रटारखौ सोयोब्ला
बोरै
बै हायाव बेसिबां हाग्रा दङ बेयो जफ्लेलांजोबो आरो दा बिदिनो हाग्राखौबो जफ्ल होजोबनायनि उनाव जोङो हासिनि खनसे सोनानै होनांगौ मानो होन्ना बुोब्ला जोंहा बे हाग्राखौ जोसे बोनानै लाबोनो हायो हाग्रा जंनायफोरखौ दा बेनि उनाव ज
होनानै खनसे रथाजों हालेवबावदो आरो जाहाथे ओ जोंना बे हासारा हाजों मोजाङै गोरोबो दा बिनि उनाव जोङो हाखौ सानसे दोनथ'दो हासारखौ मुजिहोनो थाखाय सान्दुंजों दा जोङो अखानायनायैहाय मा अखानायैहाय जोङो बेयाव मा खालामदो जोङो बेगरखौ फोदो आरो जोंथ' बेगरखौ माबारै फैयो मिथिखागौ जेनेबा जोङो बेसरफोर फैनाय बायदि थ्राय थ्राय थ्राय सारलनानै होनांगौ दा बिनि ओ उनाव मा खालामो जोङो जेन'बा जोङो मोसौ मोसानिफ्राय जेन'बा बे मैगंखौ बा बे फाथो आबादखौ जोङो बासायनो थाखाय जोङो मुसारिबा जोङो माबा होनांगौ आरो मा होनो बेरा दुमना होनांगौ जाहाथे मोसौ मोसाया बेयाव हाबनानै बे गां माबाफोरखौ गाज्रि खालामा दा मोसौफ्रा जेन'बा जाया बेखौ जानायालाय थेवब्लाबो जेनेबा बिसोर बेयाव हाबनानै बे गांसे गोरलै गलै रजयना बेांसे गलै गै रज रजनायखौ बिसोरो जानानै मा खालामो बे जोंनि मैगंखौ माबा खालामो आरो गाग्लियो दा बिदिनो जोंहा जेब्ला ओ मैगङा अखा एसे मोननानै रजगोन अब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि हाग्रा फैयो जा जोङो बे हाग्राखौबो एसे फुनानै गारनांगौ दा हाग्रा फुनाय नामैनो जोङो बे मैगंखौ जोङो गोरलैयावबो एसे फुनानै फाननांगौ आरो
मटनो होनना बुङोब्ला बांद्राय खोब खोब दोरोब्ला बेयाव गोजौआव देरनाय नङाबा बांद्राय मोजां जानाय नङा बेनिखायनो जोङो बेखौ फुनानै बाजाराव फाननांगौ
बाजाराव बेखौ मानसिफ्रा जानो बायो मानो होनना बुङोब्ला बेखौ मानसिफ्रा जायो ओंख्रि दोलोबो जायो बिदिनो मा होनो भाजाबो जवनानै जायो आरो दा बिदिनो जेनबा जोङो बेयाव गोरलैयावबो जोङो फैसा मोनखायो जेनबा जोङो जोंनि हालेवनाय जोंनि बेगर बायनाय जोंनि हासार बेनि दामखौ जोङो मोजाङै बुरजा मावोबा जोङो बेनिफ्रायनो जों बे गोरलै फुखांनायनिफ्रायनो जों मोनखायो आरो दा बिनि उनाव जोंहा दंबावो जोङो गिबियाव बिनि उनाव मा खालामो जेब्ला रानानै गोजौ जौगोन अब्ला जों बेखौ दानोना दानखांनायनि उनाव जों बेखौ मुथा मुथा खालामनानै बबावबा जामफै बबेबा दंगआव जों बेखौ सोमनानै दोनो मानो सोमो होनबा जोंहा बेनिफ्राय ओ जोङो फानथाव आबादखौ बांसिन मानि थाखाय मावो होमबा ओ दुरुं दुरुं दुरुं दिरुंनानै फाननो दा जों बेखौ दैयाव सोमोबा बेयो जों बेखौ एसे गोबाव सोमनानै दोननानै जेब्लासिम जेब्ला रुइगोन अब्ला जों बेखौ मा खालामो बोखांनानै बिनि बिगुरखौ खुयो आरो दा बिगुरखौ खुनानै जोङो बेखौ फानसै औ फोरानसै फोराननानै जों बेखौ बाजाराव जोंहा जोबो मोजां बेसेनाव फाननो हायो आरो दा बेल नङा जोङो बिगुरखौ खुखांनायनि उनावहाय मा खालामबावो बेयाव थालांनाय बे फाथो बिफांखौ जोङो फाथो सेरनाय हिसाबै बाहायो आरो दा बेयो दैज्लां बोथोराव जोङो बेखौ मा खालामो जेनबा जोंना अखाजों बांखाजों जोंना बनफोरा एसे गिसि जायो अखा सारसननायजों जाबजों दा बिदिनो गिसि जानायखौ पेट्रल डिजेल बायदि जोंखांहोयो आरो बेयो दा बेखौबो जोङो बाजाराव फानो बाजाराव फाननानै जोंहा गोदोहाय जोङो गोरलै गिदिर गिदिर मुंथायावनो जों बिराद खम दाम खमाव‌ मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो दाम बारायजोबबाय आरो समजों लोगोसे गासिबो दाम बारायजोबबाय दा बिदिनो जोङो गोरलैयावबो आबाद आबाद मावनायाव अ गोरलैयावबो जोङो फाननानै ओ रां मोनो आरो जोङो बिगुर फाननानैबो रां मोनो दुरुं हिसाबै आरो बिनि उनाव जोङो फाथो सेरना फाननानैबो हिसाब फैसा मोनो दा जों फाथो आबाद मावनायाव ओरैबायदि मुलामफा मानो होनना बुङोब्ला जों बेखौ गायबाथाय आरो नायनांखाया जोङो बिदिनो जोंनि गेजेराव माखासे गोबां आबादफोर दङ जोङो जायखौ जोङो इयुननि समाव रायज्लायबावगोन दा जोंहा समाबो बेनो जाबाय जोङो नोंथाङाबो आंनो फोरमायबाय आंबो
औ जाबाय जाबाय नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय होननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय उननि समाव लोगो मोनफि गोन होननानै आंबो आसा खालामनाय थाबाय नोंथां औ गोजोनथों दे